औ नो
औ खोनादों
ओ नोंथांनिसिम आं मोननै खोथा सावरायनो नागिरदों जे जोङो आबहावा गुबुंले जाबोनाय आरो गुबुंले जाबोनाय आरो आबहावाखो जे बोरै जोङो आगोलाव समायना नुबोदों आबहावाखौ बिदिनो समायना नुहोलांनायनि नोंथाङा माबाफोर ओंथि खोन्थानो हागोन नामा?
थि
उम।
दा नोंथाङा जेरैहाय सोंदों आं बुंनो सानो। आबहावाया जोंना सिगाङाव जों नुनो मोनोमोन गामि ओनसोलफोराव बा सोहोर ओनसोलफोराव। जोंनि सिगाङाव दंफां लाइफांखौ बांसिन नुनो मोन। दौङो गामि ओनसोलाव जों जोंनि सोरगिदिं नायोब्ला जों दाबो नुयो। सोरगिदिं औवा दंफां, माब्लाबा गय बागान, माब्ला सुरा दंफां, महाब्ला फेमेल दंफां बे गोबां दंफांफोरखौ मोजां मोजां दंफां खान्थाल दंफां थाइजि दंफांफोरखौ जों नुनो मोनो। दा ओ आंनि गुबै बुंनो बुंनायनि ओंथियानो जाहैबाय जोंनि गामि ओनसोलफोराव जोङो दासिमबो नुब्लाबो जों सोहोल ओ सोहोर ओनसोलफोराव जों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनो। सोहोरा सिगाङाव गैयामोन गासै बुहुमावनो गामिखौ बांसिन नुयोमोन जों। हाग्रा बंग्राफोराव जोङो मानसिफोरखौ मैहुर खालामनायखौ जोङो हिस्ट्रियाव बा जारिमिनाव फरायनानै जोङो नुनो मोनोबा सानखांथि मोनो आरो मबाइलाव जोङो सार्च खालामनानै नायब्लाबो जों नुयो गोदोनि मानसिफोरा बोरैहाय मैहुर खालामना जायोमोन हाग्रा बंग्राफोराव दा आबहावाया बोरै सोलायलांखो होनोब्ला जोङो
मिथियो बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय सुबुं अनजिमा बांनाय पपुलेसन।
औ नंग' नंगौ।
औ नैथियाव जाहैबाय जोंनि सोलोंथाइ बांनाय। बुद्धि बांनाय बा जोंनि इजुकेसन लेभेल बांनाय। दा जोङो जाहोना जाहैबाय सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जोंनो नांगौआबो बांसिन। जोङो ओ सानना ला जोंहा सिगाङाव बिसनाखौ दंफांफोरजों बा औवाफोरजों बनायना लायोमोन। बारा मानसि गैयामोन आरो मानसिफोराबो उम हाग्रा बंग्रायावनो उन्दुलाबायोमोन बिसोरनो बिसिना नांगौ जायामोन बिसोरनो न' नांगौ जायामोन। दा जोङो जोंहा बुद्धि फैबाय बा गोदोनि मानसिफोरा बुद्धि फैबाय। बिसोर मा खालामखो जोंनि आजौ आजैमोननि समनिफ्रायनो मा खालामखो दिं जारिमिनाव फरायनानै बोला नुनो मोनगोन बिसोरो सोलोंथाइ बांनाय लोगो लोगो बु ध्दि बांनाय लोगो लोगोनो आरो सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो मा खालामखो बिसोरो बिसना बनायनाय बे न' लुनाय आरो गामिनि ओनसोल बनायनाय बेफोर गासैयावबो नांथाबबाय दा बिसोरो हाग्रायाव मैहुर हदायबो थांस्लाय स्लाय बिसोरो प्रिजार्भ खालामनानै दोनो। नेक्स्ट दिननि थाखाय बा ओ गाबोन बायसानि जानायनि थाखाय। औ दिनै जानानै अहाबाय आरो गाबोन मावलायनोसै बिदि नङा। नाथाय गाबोननि थाखायबो साननाय बेयो जोंनि बयनिब सुबुंफोरनि सानदांथि दा जोङो दिनै जाबाय जाबाय गाबोन माखोथो जागोन बे सिन्थाया जोंनियाव गासैनिआवबो दों दा मा जायो उम गोबां मानसिफोरानो बिदि इजुकेसन बांनाय लोगो लोगोनो लेबेल बांनाय लोगो लोगोनो जोंनि नांगौथियाबो बांनाय लोगो लोगोनो जोंङो नुनो मोनो गोबां। सोलायनायफोरखौ सोहोर ओनसोलफोराव। दा सोहोर ओनसोलफोराव जोंङो। दायो नुसिगोन गारि मटर थांनाय बेनिफ्राय आरो। ओम। फेक्ट'रिफोरनिफ्राय ओंखारनाय बे गुबुंले माबाया उखुन्दैफोरा। बेफोरखौ जों नुनो मोनो। बेफोरनो जाहैबाय जोंनि आबहावा चेन्जेसनि जाहोनफोरा। दा नोंथांनिसिमाव आं सोंनो सानो उम नोंथाङा जुदि। आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानोब्ला। नोंथाङा मा एक्सन लानायखौ साजेस्ट खालामनो गोसो।
औ नोंथांनि ओंथिखौ आं हमनो हाबाय जे। आव जे आबहावाफ्राव गुबुले। ! आं मोनथामखौनो हमना लानोसै बुङोबा जे। जोंनि दंफां। दंफां दाननाय एबा दिडिफ'रेस्ट्रेसन होनना बुङो जे आं रेजियाव्रि दिप। स्टुेसन होनना बुङो जों बिनो। बे मोनसे हाबायानो जोंना मोनसे गिबियाव थानायखौ जों नुनो मोनो जे। दिफरेस्ट्रेसन खालामाबा जोंनो गोबां गोबां। आबहावा एबा। एटमसफियारानो जोंङो आरो समायबावगोन एबा समायना नुबावगोन आरो। जों सेकेणडआव फैगोन आङो जे जोंना बे प्लास्टिक प्लास्टिक। बाहायनाय एब्ला। एबा जोंङो बाहेर जे जोंना थिं प्लास्टिक एबा थिं। बे समानावनो लाबाय आङो। बे प्लास्टिक एबा थिं जे। बे प्लास्टिकनिफ्राय जों जेब्ला प्लास्टिकखौ। सावो बिनिफ्राय गोबां रोखोमनि। बा गोबां रोखोमनि मोनसे। माबा फैयो आरोना उखुन्दे जे बियो। आबहावानि थाखाय मोजां नङा बे आबहावानि जे आबहावानि हिट। प्रदिउस खालामनायबा गुदुं गुदुं बारखौ बे। माबायो आर ना। मा होनो बेखौ गुबुं बार बनायो जे बे। बे माबाया। जोंनि। हायेनारि एबा दंफां लाइफांनि थाखाय जे हामा हामजाया। आरो बुंनो आरो आङो थाट नाम्बाराव फैगोन जे। जोंना बे बाहायबोनाय जे प्लास्टिक प्लासटिक। आरो। दंफां दाननाय बुंबोदोंना आङो फार्स्ट सेकेडआवनो बिसोर मोननैनि गेजेरावनो जोंना। फैगोन आरो। गोजौआव थानो मोनसे लेयार होनना बुङो जे अजन लेयार होनना बुंनाय जायो आरोना बे। बे अजन लेयारानो जोंनि सबनिफ्राय। गोदोर सबनिफ्राय गोदोर हेल्प हेल्पफुल जे जोंङो बे संसाराव जे थांना थाबोदों आर ना उन्दै समनिफ्रायनो बे संसाराव। थांना थाबोदों जों बेखौ नुनो मोनो दे जे। आबहावा अजन लेयार होननाय बे मा माबाया जोंनि साननि आल्ट्रा भायलेट होननाय मोनसे रोखोमनि ओ आल्ट्रा भायलेट मोनसे माबा फैयो आरोना लाइट लाइट होनना फैयो बिखौ उम
लाइटआ जेब्ला जोंनि मोदोमाव नाङो होमबाना जोंना केन्सार जानाय केन्सार जानाय आरो बायदि रोखोमनि बेमार आजार खौ नुनो मोनगोन आरो बेखौ बाद होननानै जों नुनो मोनबावगोन जे दंफां लाइफांनि दंफां लाइफाङा जे थायो थायो माने थैलांजोबनाय बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदि रोखोमनि जोङो माबाखौ नुनो मोनगौमोन नाथाय जोङो बेफोरखौ बेफोरखौ जाय हिसाबै जोङो जे जाहोयि हिसाबै जोङो जे खामनो नांगोन। एबा दंफां गायनायखौ दंफां गायनायखौ बाराय नांगोन आरो दंफां दाननायखौ एबा दिफ'रेस्ट्रेसन होनना बुङो बेखौ जों जोबोदहैनो ओ गोगोम माबाहैनो जों खमायनो नांगोन अब्ला जोंनिया बे आबहावाखौ बासायनायनिफ्राय बासायनो थांनायाव बाहाय गोगो गोगो बोलोखौ मोननो हागोन आरोना आरो बुंनो थाङोबा जे आं बुंलांदों जे प्लास्टिक प्लासटिक बाहायनाय एबा ओ प्लास्टिक बाहायनायाबो मोनसे रोखोमनि माबा आबहावाखौ माबानाय जादों आरोना जे आबहावाखौ देरहोयि बिदि मोनसे फैदों मोनसे कन्दिसन फैदों नाथाय जों जे प्लास्टिक बाहायनायखौ प्लास्टिक बाहायनायनि अनगा जोङो पेपार पेपार आरि बाहायनो हागोन जों। ओ पेपार ब बथल एबा पेपारनि थुरसि एबा पेपारनि गोबां रोखोमनि पेपारनिफ्राय जों बाहायनो हागोन जे पेकिं पेपार बेफोरबायदि खोमनि माबाखौ बाहायनो मोन हागोन आरोना जोङो आरो बुंनो थाङोब्ला जे ओ बे पेपारा बे पेपारा जे आबहावाखौ गुबुंले खामा बेयो मोनसे माबाज जायो आरोना जे जों पेपारखौ बाहायबोला जोङो प्लास्टिकनिफ्राय जे हार्मफुल रेडियेसन जायो बेफोरनिफ्राय जोङो बाहाय गोजानाव थानो मोननाय बेखौ जों नुनो मोनगोन आरो आरो बे नोंथांनि सोंनायनिफ्राय ओ जे बासायनो हायै हा आबहावाखौ बासायनो हानो बेखौ बेसेयांआवनो बुंना फोजोबदों आं। नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो दोंबाव नामा?
नोंथाङा जे बाथ्रा बुंलांबाय बे सैथो आरो ओ नोंथारगौ नोंथांनि मोनफ्रोमबो ओ ओंथिया सोंनाय बा बुजायलांनाय ओंथिया थारैनो उम आरजाथाव।
ओ नोंथाङा बुंलांदोंमोन जोंनि ओ आबहावाखौ बासायनायाव जोङो मा मा एक्सेन लानाया मोजां आरो बेफोराव आं खोनानो मोनबाय नोंथांनिसिम ओम नोंथांनिफ्राय ओ बिबुंथि लानायाव आं खोनानो मोनबाय प्लास्टिकफोरखौ खम खामनाया मोजां। दिफरेस्टेसन बा दंफां दाननायफोरखौ हाग्रा बंग्रा फोजोबस्रांनायखौ जों फोजोबस्रां ओ फोजोबनाया बा हाग्रा बंग्रा फोजोबस्रांनायफोरखौ जोङो स्टप खालामनाया जोंनि आबहावानि थाखाय जोबोर मोजां। लोगोसे बेफोरनो ओ जोंनि बे अजन लेयारखौ बा ओम मा होनो नस्थ' जानायनिफ्राय बासायो आरो, ओ सेभ खालामनायानो मिथिंगानि सेभ खालामामनायानो। दा ओम नोंथाङा जेरैहाय बुंलांदोंमोन बे साननिफ्राय जिहेथु जोंनि जोंनि ओ बुहुमाव नांफैयो बे ओ आल्ट्रा भायलेट ओम फान्थाव गाबनि जे ओ लाइट फैयो बा जोंनाय फैयो जोंनि मोदोमाव नांब्ला गोबां बे बेरामफोराव जों गोग्लैयो बेफोर सैथो। बेयो साइन्टिफिकेलि प्रुभ जानाय बि बेफोरो फोरमान मोनसे मोनसे। दा आङो ओम बिबुंथि लाखिनि ओ जोंनि आबहावानि ओ थासारिनि सायाव आरोबाव। दा जों गामि ओनसोलफोरखौ दोनथ'नानै जोङो सोहोराव थांनि सोहोराव आं जेरैहाय दै बुंलांदोंमोन ओ जोंनि फेक्टर्रिफोरखौ गोबां नुनो मोनो। आरो बिथिं गारि मथर बांसिन खारनायखौबो नुनो मोनो। जोङो ओ जोङो इंलिस बा इंराजि ओ बिजाबाव जोङो मोनसे बिजाबाव जों नुनो मोनगोन। उइलियाम वर्सवर्ड होननाय सासे रायथाइगिरिया लिरदों औ। ओ ओ पयम लिरगिरिया लिरदोंमोन सासे मानसियाहाय बिदिनो फुङाव सिखारनानै ओ लण्डन होननाय मोनसे जायगायाव ओ फुङावनो सिखारनानै मा खालामो? ओ गुसु बार जायो मानोना गुसु बारखौ फुङावल' मोनो आरो ओ गुसु आबहावाखौ बा मोजां आबहावाखौ फुङावल' नुनो मोनो बे जायगायाव। आरो फुंनि गु बाजि बा फुंनि फुंनि दाइन बाजि जानाय लोगो लोगोनो गारि मथर खारलानाय बिब्लि बाब्ला हारला जानाय फेक्ट'रिफोर सालायनायनि ओ बेफोर थासारिफोरा ओरैबायसा माइन्ड मानसिनि माइन्डखौ गाज्रि खालामोनो। दा जोङो नुनो मोनो फुङावल' जोङो मोजां पियर आबहावाखौ जों नुनो मोनो। आरो फुंनि दाइन बाजिनाय बा गुइ बाजिनाय लोगोोन लोगो गाज्रि थासारिखौ जों नुनो मोनो। बेनोसै जोंनि ओ मोनफ्रोमबो जाहोनफोरा। आरो जोंनिनो जोंनिनो गोरोन्थियानो जोंखौ हाखराव खोख्लैगोन होननाय बे ओ ओंथिखौ जों मिथियो दा ओ जों ओ खोनानो मोनो गोबां ओनसोलफोराव ओ गरम जानायखौ। ओ माब्लाबा सेन्देलानो गलिदों नो आंहा बा माब्लाबा बै आलिफोराव होनाय बे आलकेट्रायानो गलिनानै प्लास्टिक बाइसा जालांदोंनो। बेफोरनि जाहोनानो जाहैबाय दिफरेस्टेसन जायखौ नोंथाङा बुंदोंमोन। दिफरसतेनस ओ डफरेस्टेसन एबा ओ जांगोलफोरखौ बा हाग्रा बारिफोरखौ फोजोबस्रांनायनि जाहोनावनो बेफोर जादों होननानै जों मिथिनो मोनो। दा उम आं बेखौनो बुंनो गोसो जायोदि ओ जोंनि गामि ओनसोलफोराव बा